मोनाबिलि गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरबाय नोंथांसिम। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों दे।
औ ओमफ्रा दिनै नोंथांनिसिम दिनैनि जा डेलि लाइफ बेखौ एसे सावरायनो थाखाय आं नोंनो फन हरनाय जादोंमोन। नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हाग नामा
औ हागोन।
औ होमबा आं नोंनाव गिबियावनो कुइसन सोंहरनो नागिरदों ओ जेनेबा नोंनिसिम आं सोंथि सोंनाया बेनो ओ दिनै नोंथाङा मा दिनाव मा मा खालामखो आरो मा मा ओंख्रि जाबोखो आंनो एसे फोरमायहरनो हागोन नामा?
दिनै फुंनिफ्राय सिखारनानैथ'
ओ ननि जिखिनि खामानि मावनांगौखिनि बेखौ मावबाय नि ओ गावनि ओ दुगैनाय जानाय लोंनाय बेबाय दि ओमफ्राय दिनैहाय ओंख्रियाव दालि ओमफ्रा फाय मैखुन एवनायमोन आरो
औ ओमफ्राय नोंथांमोननिथिंजाय ओरैनो बाजारा मा मा जायो मा मा बारायाव जायो एसे खोन्थाहरनो हागोन नामा?
नि खाथियाव थ ओ बुधबार खालि ओ बुधबारखालि जायो सनिबाराव जायो मंगलबाराव जायो बिस्थिबार ओ रबिबार बेबायदियाव ज जायो आरो खाथियावहाय
औ नोंगौ
औ
ओमफ्राय ओमफ्राय
ओमफ्राय ओ ओरैनो ओ नोंसोरनिखि मा मा मैगं फोरा मा मा दाम दं बेखौबो खोन्थाहरनो हागोन?
जोंनिथिं मैगंफोराथ' दा सोलिनाय बायदिब्ला ओ जिंखाफोरा ओ फिफटि सिक्सटि ओ बाजि दजि बेबायदि रांनि जायो आरो
औ नंगौ
आलुफोरा थ्रिस थाखा सललिस थाखा बेबायदि थाङो आरो मालाबा मालाबा दिन लानानै बिदिनो सोलायो आरो दामफोरा थियै थाबाय थाया औ औ
औ
दिनै फुंनि सिखारनायनिफ्राय दासिम नोंथांनिया माबायदि सोलिखो दिनफोरा
अ जोंनिखोथ आङो फुंनिफ्राय सिखारनायनिफ्राय लानानै आङो दिनै दा बेलासि समहालागै आंथ दा जोबोद मोजाङैनो दं ओमफ्राय जेब्ला आङो सिखारदोंमोन बे समाव आङो आंनि जा फुंनि खामानि जा हाथाय मानजिनाय आं बेखौ गिबियावनो मावग्रोयो बिनि उनावहाय आङो ओ ओ आंनि जा मावनो लानाय थांखि जेरै ओ दुगैनाय बा ओ आंनि ओ उदैयाव थानाय गाज्रि मुवाखौ ओमफ्राय जेनेल्बा ओमफ्राय बिनि उनावहाय जानाय लोंनाय ओमफ्राय आङो आंनि जा खामानि बेखौ आङो बेयाव आंनि जा खामानि मावनाय आं बेयाव मावफैयो बिनि उनावहाय आङो दा दासिमहालागैथ दा आङो जा आंनि जा खामानि मावनाय बेखौ आङो मोजाङैनो मावफुंजोब्बाय। आरो बिनि उनावहाय आङो दा आंनि जा खामानि बेखौ आङो मावखांजोबनायनि दिनावहाय आं दा नोंजों मोजां समखौ लानानै आं माने मोजाङैनो दङ आरो ओमफ्राय ओरैनोथ जानाय लोंनाय ओ आंनि फुङाव जाबोनाय ओ ओंख्रिया ओ जाहैबाय ओ आङो दिनै बिरास्पतिबार जायनि जाउनाव दिनै मिरामिस दिन बिनि थाख ओंखायनो आङो माने आलु बाथ जोंखौ जाबोनाय जादों मानो होनोब्ला दिनै ओ बृहस्पति बारखौ लानानै जेबो बेदर फिसा ना जानाय जाया जायनि जाउनाव
औ औ
बे आलु बाथोनजोंनो जाना फैदों ओमफ्राय जोङो दा सानजौफु समाव एखज जानाय जायाखै मानो होनब्ला बेहाय ओ जोंनि खामानियाव ओ जोंनि न लागै थांफिननानै ओंखाम ओंख्रि जाहैनो थाखाय माने इसे गोजान जायो जायनि जाउनाव जोङो ओ जोंनि जा ओ अफिसाव खामानि मावनाय बेयावनो जोङो ओ सा हा बा रुटि जोङो बेजोंनो जानानै दिनैनि बे सानजौ समखौ बारहोहरो आरो
औ
ओमफ्राय ओ नोंथाङा ओ ओरैनो लाइफआव ओ माबाफोर सिमांफोर दं नामा माबा मोनसे जानाय बा नोङो माबोरैहाय गोरलैयै राहायै रां आरजिनो हानाय माबाफोर नोंनियाव खायदा बा माबाफोर दं नाम मा इसे खोनथाहरनो हागोन नामा?
अ आंथ दा दाबो जेबो बेबायदि खामानि मावथवाखै आं ओ फरायगासिनोसो दं आरो दासो बि ए औ दासो बि ए सेकेणड सेमाव फरायगासिनो दं आरो आङो दायो फ्राय दा दाद
मोजां
नोंथाङा अब्ला दा माबाफोर खामानि माव मावो नामा?
औ आङो मोनसे ओ सि एस पि दं ओ बेहाय माने जाय आंनि लोगो बिजों आङो माने लोगोआव थाफायो ओ बियो आंनि थाखाय आंनि हारसिंनि नङा मानो होनोब्ला आङो जाय सासे लोगो बेनिजोंसो लोगोआव अरायबो थाफैयो आरो बेजों मोनफ्रोमबो खामानियावनो आङो बेखौ मदद होयो। ओ मोजाङैनो ओ जोंनि जा ओ इंकाम बेफोरबो जोंना मोजाङैनो जायो आरो जायनि जाउनाव जोङो बेखौ लानानै जों बिराद मोजाङै रां आरजिनो हादों आरो जायनि जाउनाव ओ आंनि जा मोनफा मोनफा ओ सिमां बेखौबोआंङो ओ मावफुंलांजोबनोहादों बेखौनो आंङो नोंनिसिम ओ खोनथाहरनाय थाबाय आर ओमफाय नोंथाङा ओरै नो मा जानो सिमां नुदों नोंनि ओ सिमांखौ इसे खोन्थाहरनो फोरमायहरनो हागोन नामा?
हागोन। ओ गोन उन्दैनिफ फ्रायनो दग क्टर जानायनि बेबायदि सिमां दं मोन। ओइ ओ साननाय बायदिस जायासै आरो ओमफ्राय दा बिबायद दिनो बिखोब ओ बि ए खौहाय कमप्लिट खालामग्रोनानै उनाव माबा फो ओ जब ओ खामानिफोरनि बेबादि अनलाइन माबाफोर फैयोब्लाथाय बेफोरखौ खालामनानै आङो ओ मावलांनो नाजागोन बेबादि साननानै दं आरो दा।
औ औ मोजां ओमफ्राय ओह फरायजेब्ला नोंनि जा फरायनाइ बिए बियो कमप्लित जायोब्ला बा जोबोब्ला नों आरो गोजौ फारसे माबाफोर फरायनो थांखि लाबावदोंनामा एसे फोरमायहरबा मोजां जागौमोन।
बेयो जोबोब्लाथाय एम ए खौबो ओह ओ फरायनो लागोन होननानै साननानै दं आरो जेब्ला ओह जोबहैगोन अब्लासि सिमांफोरा साननायबायदि जाहैगोन अब्लाना आङो ओ ओह हाजासिम दावगालांबाय थानो नाजागोन आरो
औ औ मोजां नोंथांनिया औ बा ओह हनार्सआवबा मेजर लानायदं एसे खोन्थाहरनो हागोन नामा।
आङो बड' आवहाय लादोंआरो मेजरखौ।
ओव मोजां।
ओइ नोंथाङा आंनिसिम माबाफोर सोंथि सोंबावनो दंनामा सोंनो हागोन नोंथाङा। दिनैनि बा आंनि नआव आगै
नों ओह नोंथांनि ओह बै सोलोंथाइ लानाय फरायनाय बेबायदि ओह नोंथाङा बेसेबांसिम फरायनानै दा कमप्लिट जानानै दो जोबनानै दङ।
अम आंथ दा ओह उन्दैनिफ्राय फरायबोयै बोयै बोयै आङो बर' ओह आइदा जिनिफ्रय आङो फरायै फरायै आंदिनिसिम ओह आङो आंनि जा ओह फिलसफि मेजरखौ लानानै आं दा एम ए कप्लित खालामनानै दं जायनि जाउनाव आंनि ओह बिद्दालय बा इउनिभारसिटिया आंना नलबारियावमोन ओमफ्राय आं दा बेखौ ओ आंङो क्लियार खालामनाया आंनि कमप्लिट खालामनाया आंनिया नै बोसोर जाबाय आं दा बे नै बोसोरखौ आंङो दा जेबो स्कुलफोराव बा ए कलेजफोराव आंङो जेबो ओ थांनाय जायाखै थांदोंमोन खिन्थु आंङो आंनि एसेबां नांगौ रांखौ आंङो मोननो हायिनि थाखाय आंङो ओ बे ओ फरायसालिनिफ्राय बा गोजौ फरायसालि कलेजनिफ्राय आंङो ओंखारबोनानै आंनि जि दा दा सि सि खामानि मावनाय। बेयाव आंङो मावनानै दं। गैया। ओमफ्राय आंङो मोजांखौनो मोनदों आंङो आंनि जि ओ नांगौ जा फरायनाय बेखौ आंङो मोजाङै आंङो आंनि गोसोजोंनो नाजानानै आंनि खस्थखौ नाजानानै आंङो जायखौ आंङो मोजाङै फरायनानै माने दावगासार जानो थानानै आं दा मोजाङैनो मोनदों ओमफ्राय दा आंङो दा जेराव दङ आं बेयावबो जोबोद मोजाङैनो दं ओमफ्राय आंङो ओ गोसोखौ मोजां मोनदों जाययाव आं लुबैनाय बायदि रांखौ आं मोननो हादों जायनि जाउनाव जोंङो। ओ स्कुलफोराव कलेजफोराव थाङोब्ला जोंङो नांगौ बादि रांखौ मोननाय जाया मानो होनबा बेहाय बा रोजा द रोजा स्नि रोजा स्नि रोजायानो बांसिन ओ रां होयो। जायनि जाउनाव आं। बेजों सोलिनो हानाय राहा गैया होननानै। आंङो बेनिफ्राय आंङो साबसाथाव मोनाखै जेब्ला आं बिनिफ्राय ओंखारबोनाय जादों।
औ
ओमफ्राय आरो माबाफोर जेनेबा नोंनिसिम ओ बेखौनो सोंथि खालामबावो जेनेब्ला ओम ओरैनो नोंङो बिए कमप्लिट खालामनानै बा फोजोबखांनायनि उनावहाय ओरैनो गोजौ थाखोसिम फरायनो हायाब्लाबो नोंङो बिएद फोर बा दिलेटफोर लानायनि मोनसे थांखि दं नामा।
बिदिथ' आंनाव थांखि गैथवा हा ओ बेबायदि हायाब्लाथाय स्कुलफोर प्राइभेट स्कुलफोर बा कलेजफोर बेबायदिफोरावनो हाबनानै थागोन बेबायदि साननाय दं आरो आंनाव।
औ मोजां। मोजाङानो। ओमफ्राय नोंसोरनिखि जाय गोबां इदिनो प्राइभेट स्कुलफोर ओ दङ नामा नोंथाङा आंनो एसे फोरमायहरनो हागोन?
औ दङ खाथियावनो बरमाफोरावबो गोबाङानो दङ ओमफ्राय जोंनि नैबे उम खाथि ओ जोंनि न'नि खाथियावनो ओ गंसे स्कुल गायसनजादों आरो बेव बेवहाय ओ क्लास वान इउ केजि एल केजि बेनिफ्राय टेन सिम लानाय जायो आरो क्लास टेनसिम।
मोजां। होमबा नोंथां आंङो दिनै बिसिम ओ बेफोरबायदि ओ राव खोनानानै मोजां मोनबाय। बांनो नोंथांनिसिम दिनैनि बे ओ‌ रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां गोजोनथों औ।
औ गोजोन्थों।